हेलौ औ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नै ओरैनो दं नोंथां।
अ दा नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव लानानै नोंथांनाव कन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ नोंथां औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
दा ट'पिका जाहैबाय दावबायनाय जेनेबा जोंहाथ' लाइफआव दावबायखायो होनबा नङा होमबा गासिबो? औ दा बे दावबायनायनि सायावहाय माने एसे नोंथाङा फोरमायदो। आरो माबायदि माबायदिहाय जेनेबा माब्रै माब्रै मोनो दावबायनायनि गेजेरजों माबायदि रोंगौथि मोनो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन।
ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांसिन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंनि थांना थानाय समावथ' दावबायनाया माने मोनसे माने एक्सपिरियेन्स लानांगौ जोंनि दावबायनायनिफ्राय जोंनि लाइफाव माने जोङो एक्सपिरियेन्स लायोब्लासो जोङो गोबां माने आइदिया एबा नलेजफोरखौ जों लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों
औ
जोंनि ओ लाइफावहाय गोबां माने बिदिनो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो गुबुन जायगायाव थांनानै जों बिबदिनो गुबुन जायगानि ओ सुबुंफोर एबा मानसिफोरजों जोङो बिबदिनो रायज्लायलायनानै जों गोबां माने गियान फोर एबा जों मिथियिखौ जों मिथिनो हायो। बेबायदिनो आरो गोबां माने जायगाफोराव थांनानै ओ गोबां माने बेलेग बेलेग जायगायाव थांनानै जों बेलेगनि जायगाफ्रा माबाय दि एबा माबायदि समायना एबा नेचारफ्रा माबायदि एबा बारहावाफ्रा माबायदि जों बेफोरखौ लानो हायो आरोना जों मिथिनानै जों मोनदांनो हायो जोङो थाङोब्लासो जों मोनदांनो हागोन। जोङो न'वावनो थाबाय थायोब्ला जों बेबायदिनो दावबायलासिनो जों न'निफ्रायनो जों सानबाय थायोब्ला जों दावबाय नांगौमोन जों दावबाया ला दिनै बिदि सानबाय थायोब्ला जोङो माने जेबो बेबायदिनो एक्सप्रेन्स मोननाय नङा जों जेबो आइडिया मोननाय नङा। जों दावबायनायनि गेजेरजोंसो गोबां माने ओ आइदियाफोरखौ जों मोननो हायो। जों मेमरिफेरखौ ओ लाखिनो बानायनानै जों लानो हायो। माने उननि फैगोन जेनेरेसोनफोरावहाय जों माने बेबायदि ओ जों मेमरि एबा जों दावबायनायनि ओ एक्सप्रेन्स लानाय एबा जों आइदिया लानाय जोङो मोनदांनाय एबा जों बेरायनानै गोबां बेबिदिनो जों समायना समायना जायगा फोरखौ जों मोननाय बेफोरखौ जोङो उनावहाय जों बे बिदिनो गावनि मबाइल फन एबा बिदिनो केमेराफोरजों बे बिदिनो फर ट'ग्राफ एबा बेबिदिनो मेमरिकेल खालामनानै ओ लानो हायो आरो ना दावबायनायनि गेजेरजों। गोबां बेबिदिनो ओ जायगाफोराथ' बेबिदिनो समायना समायना जायगाफोर दङ एबा बेबिदिनो हाजो एरिया जोंनि ओनसोलथिं एसे जोंनि बै खाथिथिंनो गोबां बेदिनो हाजोफोर दं नङा ओमबा नोंथां?
औ।
बेबायदिनो गोबां ओ समायना समायना जों नुनो मोनो हाजोफोरखौ। समायना एबा हाजोरा नायोबा नेसारा। ओ जोबोद बिउटिफुल ना जोङो माने दावबाय नायावहाय गोबां माने इजियै जों दावबायनो हायो। नङा ओमबा नोंथां? जेरै जोङो दायो गोबां माने इजि जाबाय जों दावबायनायाव। जेरै गारि मटर गोबां बाइकफोर बेबायदि ओंखारबाय एबा गावनो पार्सनेलि लानानै गावनो दावबैनो ओ माने थांनो हायो आरो। गावनि ओ लोगोफोर नङाब्ला एबा फेमिलिफोरजों माने गोबां माने बेबिदिनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बां सिन जों इनजयमेन्ट लानो हायो होनोब्ला जोंनि लोगोफोरजों। जोंनि लो लोगोफोरजों थाङोब्ला जों गोबां माने इन्जय लानो हाय यो। जोङो गोबां माने रंजानायजों ओ गावजों गाव लोगोफोरजों बेबिदिनो रंजानानै बेबिदिनो ओ ओ बाइकजों थाङोबाथ' जों गोबां माने जायगाफोरखौ जों नुनानै जों गोबां माने एक्साइ थेद जायो आरोना। जों बा माने जायगाफ्रा माथो जोबोद समायना बेबायदिनो
जायो आरोना जों बांसिन जोङो लोगोफोरजों थां थाङो होनोब्ला जों बे बिदिनो फ्रिदम मोननाय नङा। जों फेमिलिनि सिङाव थानो गोनां जागोन। फाय जों लुबैदों नोङाब्ला गावबा गाव खेन्थु ओ रंजानो हा बां बेबायदिनो फट'ग्राफ एबा गोबां माने मेम'रिकेल लाखिनो हायो आरोना लोगोफोरनि गेजेरजों। ओ जों गोबां जायगाफ्राव थांनानै बेबिदिनो ओ गोबां माने ओ रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां ओ बेलेग जायगायावथ' गोबां माने समायना समायना जायगाफोर दङा होमबा जों बेखौ नायनानै बेबिदिनो रंजानो हायो ओमफाय जितु जोङो बेलेग जायगानि मानसिफोरजों रायलायनानै जों बेबिदिनो एबा जोङो लोगोबो जानो हायो। जोङो जेरै मोजों बेलेग जायगायाव थांबाथ' जोङो बेबिदिनो मोजांबो रायलाय नांगोन रायलायला बायबाथ' जों जानाय नङा। गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो मोजाङै कमिनिकेस सन स्किलखौबो जो बाहायनो रोङो नांगोन अब्लासो माने जोंनि केदाराम नेस मादो बेलेग जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा मोजां बुंनानै माने गुबुन जायगानि मानसिफ्रा अब्ला सो सानदों आरोना जों आरो गोबां माने बिदिनो स्कुल लाइफ एबा कलेज कलेज लाइफ टाइमावबो बेदिनो जोङो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै टिचारफोरजों जोङो बिबदिनो गोबां माने बेबायदिनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गाव स्टुडेन्ट एबा टिचार गोबां बिबदिनो मोनसे बिबदिनो ओ हान्थिनो बास लानानै बिदिनो गोबां माने जायगाफ्राव हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जितु बे दावबायनि सायाव माबायदि औ
ना जेनेबा दावबायनाय होनो ब्लाथ' जोंहा जेनेबा लाइफआव मोनसे जोबोद गोनांथार आरो बे मोनसे दावबायनाया माने जोंहा लाइबआव जेनेबा दावबायनांगौ आरो जेनेबा दावबायनो माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो। जेरावहाय जोङो मिथियै माखासे जे सोलोंनो हायै जेनबा मेगनजों नुयै ओ सिनारिफोरखौ जों नुनो हायो आरो जेनेबा जोङो जेन'बा दावबायनायाथ गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोङो गुबुन गुबुन माबाफोर दावबायनो हायो आरो जेरै जोङो बाइकजोंबो दावबायनो हायो जेरै बाइकजों दावबायनो जों राइडार होननानै बुङो। बेबायदि बे आरो कारफोरजोंबो दावबायनो हायो औ आरो जे सो सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो ओ आथिंजों जेनेबा थाबायनानैनो दावबायो आरो बेफोरबायदिनो सोरबा ओ बिदिनो ओ फ्लाइटफोरजोंबो सो खायफा खायफा दावबायहैनायखौ जेनेबा गुबुन गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला जोङो बे दावबायनाया ओ जोङो आरो बिदिनो फेमिलि लानानै दावबायनाय बा स्कुलनि दावबायनाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो। आरो दा जोंहा ओ बाइकफोरजों थाङोबा माने ओ जोङो बैफोर जायगाफोरनि माने माखासे नुथाय जि नुथाय बेफोरखौ जों माने मोजाङै माने मिथिजोबलांनो हायो आरो बाइकफोरजों थाङोब्ला। जेरावहाय जोङो बै जायगानि जेनेबा जोङो बिसोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि राव हारिमु बेफोरखौ जोङो माने मिथिनानै लानो हा हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों माने बिसोरो माबायदि जायो माबायदि गानो माबायदि जोमो आरो बिसोरनि ट्रेडिसनेल माबाफोरा माबायदि बिसोरो माबायदिहाय जिउ खुंनानै माबायदि दियै सोलियो बेफोरखौ जोङो माने दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो। आरो जोङो माखासे बिसोरनिफ्राय मोजां गियान बा बिसोरनि आलासि रिसिभ खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो माखासेखौ जोङो मोननो हायो आरो। आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बिदिनो मोजां मोजां जेनेबा खन्थाइ रायथाइ बेफोरबायदिनो गोबां माने जों सुजुनानै लिरनो हायो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां खन्थाइगिरिफोराबो बेफोरबायदिनो दावबायनानै मिथिंगानि जि नुथाय नुयो मेगनजों बेफोरखौ नुनायनि गेजेरजों जों माने खन्थाइ रायथाइफोर लिरनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो ओं दा जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो थाखाय जेनेबा जिखिनि डकुमेन्टस नांगौ जेनेबा बेफोरनि फारसेबो जोङो मिथिनो हायो जेनेबा दावबायनायनि थाखाय मा माया गोनांथि। गोनांथि जायो बा जोङो। माबोरैहाय बे जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ बेफोरनि फारसे गोबां माने एक्सपिरियेन्स। फोरखौ जोङो मोनबोयो आरो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो लोगोफोरजों थाङोब्ला। जोबोद इन्जय मोनो जिहेथु जोङो दावबायनाया माने लाइफनि मोनसे जोबोद गिदिर माने मोनसे मोजां इन्जयमेन्ट आरो जिहेथु जोङो। नि अनगा जेनबा जों गुबुन माबाफोराव बेफोरबायदि इन्जयमेन्टखौ जों मोनाब। जानो हागौ आरो जिहेथु जोङो नोंथाङ बुंलांखाबाय जेनेबा। दावबायनाय फेमिलि बा लोगोफोर। बिदिनो गोबां स्कुलफोरनि दारैबो जायो। दा स्कुलफोरनि दारि जायोबा। थ' जोंहा बिदिनो प्रेकटिकेल प्रजेक्ट माबा माबि बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा दावबायहैनायखौ जों गोबां नुयो आरो। दा जोङो। औ दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो माखासे रोंगौथिफोरखौ मोननो हायो आरो जेरावहाय जोङो न'आव थाबाय थानानै माखासे बेफोरनि जेनेबा बैसोरनि बारहावा बेफोरबायदिखौ जोङो मोनो। नो हाया जेनबा जोङ बिसोरखौहाय मा मा हारिया म बिदिहाय जानाय लोंनाय माबायदिहाय थायो बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोना आरो। दा औ दा नोंथां। नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांबाय नङा होमबा? दा औ जोंहाथ' समाव। जानानै फै द नोंथाङा बेखिनि खौ होनायनि थाखाय जेनेबा बेबायदि दावबायनायनि सायाव माखासे मोजां मोजां बिबुंथि। होलांबाय दा बेफोरखौ औ दा नों। दा आं मिथियैखौ माखासे नोंनिफ्राय मिथिनानै लाबाय जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै दा नोंथांनिसिम। दा गोजों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो।
औ नोंजोंबो आं बेबायदि। सावरायनो मोननानै गोजोनबाय नोंथां।
औ।
औ दे नोंथां।